हेल औ नोंथां खोनादों दे नोंथां आंनि रावखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों? नोंथाङालाय माथो खालामोन दालाय?
मोनाबिलिनि बिदिनो
औ आंबो बिदिनो जिरायनानै दं साहा मोनाब्लिनि साहाफोर लोंबाय नामा नोंथां?
अ नोंथां लोंथनाय जायाखै
अ आंबो लों थनाय जायाखै अ आं बिदिब्ला नोंथांजों ओ माने मोनसे बाथ्रानि बाथ्रा लानानै सावरायनोसो नागिरदोंमोन माने
औ औ नोंथां बुंनोसै
माने आङो नोंथांजों माने बिदि नार्सिंनि बागैसो रायजलायनो सानदों माने नोंथाङा दा फ्रि दंबा रायजलायनो हागोन ना आङो एख उसुबिदा गैयाना नोंथाङा?
ओहो जा सावरायजागोन दे नोंथां
नोंथाङा मिथिगौ नामा माने नारसिंआ मा जेनेबा बि माने जोङो नार्सिं जेनेबा फरायनो थाखाय जों मा मा लाइ बिदि एगजामफोर जों मा मा होनांगौ मा मा लेखा फरायनांगौ नोंथाङा एसे मिथिगौ नामा?
बिदिथ आं एसे सुंदयै बुंनानै होनोसै जोंना नार्सिं होनोब्लाथ जोंना गिबियावनो डक्टर नङ नङा होमबा देहा फाहामसालियाव जिहेथु डक्टर थायो औ बे फोरावनो जोंनाथ नार्सआथ थाख थाखाथारो डक्टरजों लोगोसे औ बिदिनो डक्टरनि ओ ओ जिहेथु आलादा खामानि थायो आलादा खामानि थायो बेफोरखौ मावनो थाखायथ जोंना नार्सा थाखाथारनांगौ नङा होनबा आरो नांगौ बायदि मुवा बेसादफोरखौ होफैनो डक्टरनो बेफोरखौ नार्सा थाखायो थिग बेबायदिनो नारसा गोबां रोखोमनि नार्स थायो नङा होनोमबा? माने फरायनो थाखायनो जोंना गोबां रोखोमनि नार्सिं फरायनो हायो जेरै जिएनएम एएन एम बिए सि नार्सिं बिदिनो पेरामेडिकेल गोबां फार्मासि लाइननिबो बेबायदिनो नार सिं थायो आरो ना औ ओ थिग बेबायदिनो जोङो नार्स सिं जानो थाखायथ जोङो आरो सोरकारि सोरखारि कलेज बा बेफोरबायदिनो मेडिकेल कलेजफोरावबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो नङा होनबा नोंथां? आरो बेबायदिनो जोङो ओ प्राइभेट जिहेथु जों प्राइभेट होनोबाथ' फैसा होनानै जि थु जोङो दानसे दानसेयावनो फैसा हरबाय थानांगौ बेफोरबायदिखौ बुजियो आरो ना। जों बेफोरबायदियावबो सोलों थाइ लानो हायो नार्सिंनि बागै
औ नोंथां
जिहेथु गिबियावनो जोङो बेफोरबायदि नार्सिं खौ फरायनो थाखाय जोङो गिबियावनो मोनसे आनजाद होग्रोनांगौ आरोना।
औ
बे आनजादाव जोङो गोबां ओ नाम्बार बा ओ गोबां मार्क मोनबाथाय आरो जों बेहाय ओ बुरजासिन मोननायफोराथ' आरो जोंनि सरकारि मेडिकेल कलेजफोरावबोथ' खाबु मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो नों थाङा आरो बेफोरनि सायै माबाफोर फोरमायनो हागोन नामा?
औ जेनेबा नोंथाङा बुंबायना इयो बि ए सि नार्सिंयाव हाबनो नो थाखाय जोङो एगजाम होग्रोनांगौ होननानै ओ ओ होमबा ओ माने बे एगजामनि मे एग्जामनि मुङानो जाबाय सि डाबल इ नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
माने होनोमबा जोङो ओ एगजामावथ' जोङो बुरजा मार्क मोनबाथाय जों गबार्मेन्ट नानो इदि मेडिकेल लाइन आवनो मोनबाय आरोना। खिन्थु जेनेबा आजि आवगोलथ' जोङो इदि प्राइभेटाव जुदि फरायनोबा जों दडाइरेक्टलि एडमिसन लानो हायोमोन आरोना जुदि प्राइभेटआव फरायनोबा खिन्थु ओ खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंंना?
खोनादों दा
ओ ओ आं माने बुंदोंखि ओ जोंथ' आवगोलो प्राइभेटाव फरायनांगौबा जों इदि सि दाबल एक्जाम होलाय नाङामोन आरोना खिन्थु आजिखालि जों बहुथ माने जुदि जोङो गभर्नमेन्टआव फरायनोबाबो नलेबा प्राइभेटआव फरायनोबाबो बे एक्जामखौ मानो आजिखालि जों होथारनांगौ आरो ना। ओमफ्रायो जेनेबा जों बुर्जा ओ मार्क मोनबाथ' जोङो गभर्नमेन्टआव मोनबाय खिन्थु जों खम मार्क मोनबाथाय जों प्राइभेटाव लानो हा-हायो आरोना।
औ नोंथां
आजिखालिथ' प्राइभेटाव लानो थाखायबो माने जोंना जा स्कर फैगोन माने जोंना बेसेबां मार्क फैगोन माने बेखौ जोङो एडमिसन लानाय टाइमाव जों देखायनांगौ आरो ना जे जोङो बिदि एगजाम होदोंमोन खिन्थु जोंना माने मार्कआ खम जानायनि थाखाय जोंयाव प्राइभेटाव लाफैनाय जाबाय बिदि आरो ना।
औ नोंथां औ
ओ नोंथाङा मिथिनो हागौ खोमा बेनि नारसिंयाव बिराद बाहागो दं नालाय दहाय नोंथाङा बुंनाय बायदि जेने बि ए सि नारसिं जि ए ने म ए ने एम बिदि दं आरो ना ओमफायो ओ जोंनिया जेनेबा बि एस सि नारसिं सिङावथ जोंना सारि बोसोर फरायनांगौ नालाय जेनेबा दा जोंथ' आवगोलथ' बि ए सि नारसिङा बिदि औ इयार वाइ माने इयार हिसाबैसोमोन आरोना माने फार्स्ट इयार सेकेणड इयार थार्द इयार फर्थ इयार बिदि नङा होमबा ओ खिन्थु दा थ' सोलायबाय नालाय दाथ' इदि ओ माने बोसोरसेयावथ' फार्स्ट सेम सेकेणड सेम इदिसो जाबाय आरो आरो इदि सेकेण इयार आबो सेकेणड सेम थार्द सेम आरो इदि थार्द बोसोरावथ' थार्ड सेम फर्थ सेम इदि जाहैबाय आरोना
औ नोंथां
आरो नोंथाङा मिथियोना मिथियाथाय बेखौ दा आजिखालि माने इदि फर्थ इयाराव माने जोंनिया ओ इदि नारसिंया माने इदि इन्टार्नशिप होग्रा जायो माने कलेज प्राइभेट कलेजनिफ्रायबो दाना आजिखालि औ आरो जि एन एम आवथ' जोंना बोसोरथामल'सो थायोना नों थां माने दिप्लमा कोर्ससो जाबाय नालाय आरो जोंनाथ' ए एन एम आवथ' बोसोरनैल'सो जायो नालाय आरो नोंथाङा आरो मिथिबावौ नारसिं माने नार जानो थाखाय माने नार्स आ माने बेसेबां माने इम्पर्टेन्ट आरोना दा आजिखालि हस्पिटालाव नोंथाङाथा मिनथिगौ जानो हागौ इखौ नार्स नङाबानो जाया नालाय माने ओ नार्स ओ इदि बेमारिफोरखौ बांसिन नायो नालाय बांसिन थाया होमबा हेलौ ओ माने इदि मुलि होनाय ओ बिजि थुनाय
औ बेरामनिखौ जोथोन लानाय औ मा समाव मा होनांगौ ओ जाहाथ डक्टरा खेबसेलसो नायफैबाय नङा होमबा गावनि खामानि खिनिखौलसो नं मावनानै थांबाय बियो। जाखिनि नायनांगौ बा माबानांगौ बेखिनियाव। आरो जोथोन लानाय खामानिया गासैबो नार्सनि सायावसो आरो ना। बेरामि सासेखौ माबायदि जोथोन। लानांगौ मा होनांगौ मा दौनांगौ मा समाव मा खालामनांगौ बेफोर सब। नार्सनि सायाव आखयाव थाजोबो आरो औ।
आरो जोंना जोङो बिदि बि एस सि नार्सिं बा जिएन एम खालामखांनानै नोंथाङा माने आरो बेलेग बिदि एम ए सि होननाय एम एस सि नार्सिं होनाय फरायनो हायो आरोन ना नोंथां। ओ जेरै माने नोंथाङा बिदि जोंनाबो इदि नर्मेल। लाबाथाय इदि। बिए एम ए बिदि खालामनाङा होमबा बिदिनो माने नार्सिंआव। ओ जोङो एम एस सि इदि खालामनो हायो आरो ना। माने नोंथाङा जुदि। लाइ एम एस सि खालामबा दे फोरोंगिरि जानो हागोन माने नार्स। नार्सिं स्टुडेन्टफोरखौ नोंथाङानो फोरोंनानै। हागोन आरो औ औ बिदि आरो नोंथाङा जिएन एम खालामखांबायबाबो जेनेबा नोंथाङा पस्ट बेसिक बिदि होननायबो लानो हायो आरो ना। माने बिखौ। बेखौ खालामखांनानै नोंथाङा आरो एम एस सि खौ खालामनो हायो आरो।
अ अ।
जि एन एम आरो बि एस सि दा एसे बेलेग जायो नालाय। माने। बि एस सि आथ दा डिग्रि जाबाय नालाय। माने आरो नोंथाङा। दि बिएस सि आरो जिएनएम फरायखांनानै नोंथाङा हस्पिटालावबो मावनो हाबाय जाहैबाय डाइरेक्ट। नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ। आरो बिदिनो जोंहाथ नार्सिंआथ ब्ला माने नार्सआथ ब्ला बेलेग बेलेग बेलेग बेलेगनि जायो नालाय जेनेबा जोंहा नोंहा। अपारेशन थियेटारावबो थानो हागौ आरो बिदि गथ। फोरनि नार्स जानो हागौ नोंथाङा। नहलेबा जेनेबा ओरै। ओ। गायनकलजिस्त माने जोंनिया बिदि बिदि बिमाफोरनि थाया हबा बिदि। ओ आरो नोंथाङा इ दि ओ जेनेबा इदि न' माने हम केयार बिदि माने नोंथाङा जुदि नोरस जानानै जुदि बेलेग हादोराव थ। थांनो गोसोबा आरो ना नोंथाङा ओरै बोराय बुरि खौ माने जापान बिदि आलो आलादा आलादा जेनेबा इदि जोंना ओ इदि हादोर थाया नामा जोंनिया? बिदियाव माने नोंथाङा मावहैनो हागोन आरो ना माने बिफोरनिफ्राय नों थाङा इदि जब मावहैनो हागोन आरो हायार खालामगोन आरो नोंथांखौ। ओमफायो ओ नोंथाङा माने हस्पितालफ्राव बिदि लाइक ओ इदि अपारिशन खालामनाय टाइमावबो नार्सआ थाफायो नालाय ओ नोंथाङा जेनेबा अपारिशोन थियेटाराव इदि जेनेबा अपारिशोन खालामनाय टाइमाव नोंथाङा नार्स नार्स सासे बांसिन लाइक हेल्प खा फाइनाल हारसिंथ' डक्टराथ' खालामनो हाया जाहैबाय नालाय ओ जेनेबा जोंनियाथ' आजिखालि बिराद ओ एदभान्स जाबाय नालाय जोंनियास सोलायबाय नालाय आजिखालि अपारिशोन खालामनाय आवगोलथ' जोंना अपरेशोनफोरखौबो जेनेबा ओरै ओ दाइरेक्ट उदैफोरखो हाख खावनाय जायोमोन नालाय आ-आ आजिखालिथ' जोंनिया माने एसे सोलायबाय नालाय जेनेबा आजिखालिथ' केमेरा माने फिसा फिसा गुदुं खालामनानै इदिलाय केमेरा सोनानैसो जोंनिया आजिखालि अप्रेसोनफोरखौ खालामो नालाय गोदोर गोदोरफोरखौ जेनेबा बाराद्रायब माने बियो उम बेमारफोरा बारा जायिनि थाखाय। ओ माने बिदिसो ओ बांद्राय दुखु ओ माने बा माने नोंथाङा जुदि मा ने जों बां ओ हामनायनि थाखाय औ औ औ। बिदिनो जुदि जोङो बांद्राय इदि हाखावद्रायोबा जोंना जेनेबा बि ओ गारायबो जालांनो हागौ नालाय औ औ ओ गारायबो जालांनो हायो नालाय ओ ओंखायनो माने जोङो आजिखालि माने फिसा फिसा गुदुंजोंसो माने केमेरा सोनानै खालामनाय जायो ना गा माने खायफा खायफा जेनेबा नोंथाङा मिन्थिगो नामा बैयो ओ जोंहानोना इदि किदनि पाथर जानाय? बिदि होनोना जेला अन्थाय जानाय जोंहा किदनिआव सब आरो गलबाल रो अन्थाइ जानाय बिदि होना होमबा नोंथां? स' बिब स' जों बेफोरनि थाखाय आजिखालि दाना केमेराजोंसो माने जोङो अपरेशोनखौ खालामनाय जायो आरो ना आरो बे खेमेरा हमनाय फुरा नार्सफोरासो माने नार्सफोरासो हमो माने
अ
औ नोंथां
थिग बिदिब्ला आं नोंथांनिफ्राय नार्सनि बागै गोबां मिथिनो हाबाय।
औ नोंथां दे होमबा बिदिब्ला ना?
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ गोजोनथों दे।